हेलौ
औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों दा
ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ दायो
औ नोंथां दंथयो दे फोरमायलाय
अ नोंथांजों बे समावहाय आं मोनसे आयदा बर'फोरा ओ गायनाय बोथोरनि मैगं थाइगं बेनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना
औ नोंथां सावरायजागोन दे
ओ बिदिब्ला आं नोंथांनिफ्रायनो जागायजेननो सानबाय नोंथाङा फोरमायना होजेनदो बर'फोरा गायनाय बो थोरनि मैगं थाइगंनि सोमोन्दै
औ नोंथां ओ जोंनाथ' मैगं थाइगं होनब्ला बोथोर लायै बोथोर जोंना गुबुन गुबुन जायो नालाय बिब्दिनो जोंना गोबां मैगं दङ आरो' आरो जोंना बर'फोरना मोनसे गोदोनिफ्रायनो हुदा दंमोन जे जोंना मिथिंगानि ओमफ्राय निजे गायनाय नङाबाबो जोंना बुथुमनानै जानाय हुदा दंमोन आरो बेबायदिनो जोंना औ दाथ' दैज्लां सम नालाय जोंना जेरै दैज्लांनि जोगोनार फथल आरो भिन्दि बायदिसि सिनाफोरखौनो जोङो दासान्दि नुयो आरो आरो जोंना बिब्दिनो मेसें बो थोर बुङोब्ला जोंना बायदिसिना लेस्रा नङाब्ला बान्द कबि कबि फुलकबि एबा बिबदिनो गोबां दं आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंना मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरैबायदि जोंना लाइ लाफा थुनथुनि बा दुन्दिया आरो नङाब्ला मानिमुनि गिदिर उन्दै आरो दंबावो आरो जेरै धोरोम फुल जारि बिलाइ बायदिसिनाफोरखौ जोङो जेब्ला जब्राफोर जायोब्लाबो बिब्दिखौ जोङो गोदोबो बाहायनायखौ खोनाबो दोंमोन आरो आथिखालावबो जोङो बिबदि बाहायनायखौ जोङो नुगासिनो दं आरो नोंथां
औ
औ नोंथाङाबो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन थारैनो नोंथाङाथ' मख'खाबाय गोबां मैगंफोर जों बर'फोरा जिहेथु मिथिंगानि सायाव मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै थांनानै थायो बे हिसाबै जों बोथोरजों लोगोसेनो माखासे मिथिंगायाव मोननाय मैगंफोरखौबो जों मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै जायो जों बोथोर लायै बोथोर मैगंखौ बोथोर नायनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो जेरै नोंथाङा मख'बाय दैज्लां बोथोराव जोगोनार खुमब्रा लाव जिंखा केरेला खांख्रिख'ला बहल बेफोर मै मैगंखौ जोङो दैलां बोथोराव बांसिनै मावनाय जायो आबाद बेनि अनगायै अनगायैबो मेसेङावबो जोङो नोंथाङा मख'खाबाय गोबां मैगं लाइ लाफा खबि गाजर दुन्दिया बेफोरखौ जों मेसें बोथोराव बांसिन मोननाय जायो। उम। बेनि अनगायैबो बर'फोरा मिथिंगानि हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय मैगंफोर खौबो बुथुमनानै जायो। ओ जेरै दिंखिया लाफा सायख' दौस्रेम आरो गोबां रोखोमनि बिसोरनि गेजेराव जों बर'फोरा जिहेथु मिथिंगा आरो हाग्रा बंग्राजों सोनारनानै थांनानै थांग्रा हारि हिसाबै जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय खायसे मैगंफोरा गोबां मुलियारि गुन दङ जेरैहाय ओ लाफा सायख' बे लाफा सायख'आबो गोबां मुलिनि गुन दङ जिहेथु जों बेखौ बैसागुनि खुंखा ओंख्रि एबा गोखा गोखै जानायावबो बाहायो बेनि अनगायैबो जोंनि बर'फोरा जानाय हाग्रानि मैगं दौस्रेम बेफोराव गोबां मुलियारि गुन दङ लोगोसेनो ओ जों बर'फोरा ओ गोबां मैगंखौनो गोबां रोखोमै संनानै जायो आरो माखासे मैगंफोरखौ जों थिनानैबो जायो जेरैहाय जों फाथोखौ ओंख्रि हिसाबै जायो लोगोसेनो जों बेखौ थिनानै दोनना नारजि बानायनानैबो जायो। फाथो बिलाइखौहाय जों गोरान खालामनानै लोगोसेनो जोंनि मेसें बोथोरनि जाथोसेै मैगं मुला मुला मैगंखौबो जोङो गोरान खालामनानै जायो जायखौ जों मुला बन्दु होनना मिथियो बेबायदिनो ओ बर'फोरा बांसिन मैगंखौहाय ओ एखे जायगायावनो एखे हायावनो जमायै बांसिन जों गायजाबफानाय नुयो जेरैहाय खावसेथिं दुन्दिया फैयोब्ला खावसेथिं जों लाफा लाइ खबि बेफोरखौहाय जमा गायनाय नुयो बेनि अनगायैबो बर' फोरा गोबां बोथोरनि लोगोसेनो मोननैबो बोथोराव थानाय मैगंफोरबो दङ जेरैहाय जोंनि गेजेराव लाव जों लावखौहाय मोननैबो बोथोराव मोननो हायो जोगोनार जोगोनारखौबो जों दैज्लां आरो मेसें मोननैबो बोथोराव मोननो हायो बेबायदिनो थाइबें बेफोरखौबो बर'फोरा आबाद मावो बेबायदिनो जों मोननो हायो बानलु आरोबाव गोबां ओ आरो दाथ' दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव दायो बेावो थास' आबादबो जों मावनाय नुयो।
औ।
गोबां गुवार हायावहाय थास' आबादफोर जों मावनाय नुयो बेनिफ्राय जों गोबां रांखान्थियारि मुलाम्फा जायो बेबायदिनो थास'आ जिहेथु थास'नि मोनफ्रोमावबो बेखौनो जों जाजायो होन्ना बुंनो हायो जेरैहाय बेदर बिनि आइथिं आरो बिथ' बिलाइ जों थास'नि गासैबो बाहागोखौनो जों जाजायो होनना बुंनो हायो आरो लोगोसेनो बिबार बाव आथिखाल दैलां बोथोरावहाय थास'नि बिबारखौहाय जों जानाय नुयो बेबायद दिनो बर'फोरा मावनाय गोबां मैगं दं आं नोंथांनिफ्रायबो बर'फोरा मावनाय बोथोरनि मैगंनि सोमोन्दै एसेबाव मिथिनो सानबाय आरो लोगोसे बिनि ओ जोंनि रांखान्थियारि मुलाम्फा आरो बिनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैबाय नोंथाङा फोरमायनो हाबावगोन ना
औ नोंथां आ जोंनाथ' माने गोदोनिफायनो हुदा दं आरो जे बांसिनानो आबादनि सायावनो सोनारनानै जानाय आरो जोङो दासिमहालागेनो बेफोरबायदि हुदाखौ जोङो नुगासिनो दं आरो जेरै जोङो गुबुन गुबुन बोथोरफोराव जोङो गुबुन गुबुन आबाद मावनानै बेनिनि सायाव सोनारनानै जानाय जेरै दाथ' जोंना दैज्लां बोथोर नालाय बेनिखाय बांसिन जोंहा माइ आबादनि सा सोनारो आरो बेबादिनो बे माइनि अनगायैबो जोंना गोबां मैगं थाइगंनिबो दंबोयो जेरै नोंथाङा फोरमायलांनाय बाय दि दैज्लांनि जोगोनार ओ लाव पायनि लाव बायदिसिना बेफोरखौबो जोङो ओ गोबां हाफोरावनो बुरजा बुरजा मावनानै जोङो बेखौबो फालांगि खालामनानै बा जोङो गुबुन जायगाफोराव बेफोरखौ जोङो फानहरनानैबो गावनि राङारि आंखालफोरखौ सुफुंनाय नुदों बा गावनि न'खरनि नांगौ थिफोरखौबो जोङो सुफुंनायखौ नुदों आरो बेबायदिनो जोंनाथ' औ दैज्लां बोथोर जोब्बानो जोंना बे दुब्लिफोरखौ ओरैनो दोनालासे जेरै ओ नारा नाराथिलियाव जोंना मथर आबाद बा जोंना सिबिं आबाद सबाइ आबाद बायदि फोरखौबो मावनाय जायो आरो ओ जोंना बेफोरनिफ्रायबो गोबां मुलाम्फा जायो जेरै सिबिंफोरनिफ्रायथ' जोंना सिथा बानायनाय जायो नालाय बेनिखाय बेनि आ बेसेनफोरखौबो जोङो मोजां मोनो आरो बेबायदिनो जोंना आरोबाव दंबावो जेरै नों बिथाङा फोरमायलांनाय बायदि बेसर आाबा बुङो बेखौबो जोङो मावनाय जायो आरो बेखौ जोङो ओ जानायाव बाहायाब्लाबो जोंना बिनिफ्रायबो गोबां मुलाम्फा जायो जेरै नोंथाङा फोरमायलांनाय बाय बि बिनिफ्राय थाव मोननाय जायो जाय जोंनि ओ देहाया देहानि थाखायबो मोजां जेबो खहा जानाय नङा आरो जोंना ओ बेसरनिफ्रायथ' गोबां मुलाम्फा जायो जेरै थावनिफ्रायबो आरो बेसर फिथाइखोबो जोंहा फाननानै ओ खायसे नांगौफोरखौ सुफुंनो हायो लोगोसे जोंना बेसरनि जा साख्लि बेखौ जोङो ओरैनो गारालासे जेब्ला जोङो हालदैफोर गायोब्लाबो बेवहाय जोङो होनायखौ नुदों आरो लोगोसे जोंना ओ बेनिफ्राय बेखौ सावनानै जोंना हाथफ्ला बानायनानैबो बेनिफ्राय खारैफोरबो बानायनायखौ नुदों आरो बेबायदिनो ओ जोंना आरोबाव नायनो थाङोब्ला जेरै ओ फिथाइफोरनि बेलायाव जोंना थालिर बागानफोरबो बानायनाय नुदों बेबायदिनो जोङो थालिरनिफ्रायबो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो जेरै जोङो बेसरनिफ्राय खारै बानायो बिब्दिनो जोङो थालिरनिफ्रायबो खारै बानायो बा बेनि मादानिफ्रायबो ओ जों खारै बानायनायखौ नुदों आरो। बेबादिनो जोंनाथ' थालिराथ' मोनसेल' रोखोमनि नङा गोबां रोखोम खमनि दङ बेबायदिनो जोंना ओ बिब्दि गुबुन गुबुन रोखोम लानानै जोंना बेसेनखौबो जोङो गुबुन गुबुन मोननायखौ जोङो नुदों आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो थिखालावथ' जोङो नायनो थाङोब्ला आबादफोरखौ बांसिन जोङो रासायनारिक हासारफोर बाहायनानै मावनायखौ नुयो आरो। जेराव जोङो बेखौ जाब्लाबो जोंना देहाफोरा गोबां लोरबां जानाय बा जोङो जब्रा फोराव गोग्लैनायखौ बांसिन नुयो आरो। नाथाय जोङो गोदोनिखौ जोङो नायनो थाङोब्ला जोंना गोदो बांद्राय बिब्दि हासारफोर बा हासारफोर बाहायब्लाबो जोंना न'खरनिनो थानाय गोबोर हासार बायदिखौनो बाहायनाय जायोमोन नालाय ओंखाय बांद्राय मा होनो देहाफोरखौ खहा खालामनाय जायामोन आरो। नाथाय जोंना आथिखालाव नुनो थांदों जे आबाद फोथारफोराव जोंहा बिब्दि रासायनारि मुलै नङाब्ला बायदिसिना मुलैजोंनो आबादफोरखौ थिखांनाय ओ आबादा मोजां जाब्लाबो जोंना बेयो देहानि थाखाय मोजां नङा बा मा होनो फालांगिफोराव मोजां जाब्लाबो जोंना बेयो मोजां नङा आरो देहाफोरनि थाखाय। बिब्दिनो गोबां आबादफोर दङ, जोंना मा होनो दैज्लां समाव बा मेसें बोथोरफोरावबो बिब्दिनो बान्दा कबि कबि बायदिफोरखौबो फुल कबि आरो जोंना बे बिदिनो दङ मोनसे गोथां रोखोमनि फुलकबि जायखौ ब्रकलि बुंनानै बुंनाय जायो। ओ बेनि बेसेनाथ' जोंना गोबां बेखौ बेनि सायावबो जोंना गोबां मुलाम्फा मोननायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ खोनादों ना?
खोनादों नोंथां बुंनाया गासिबो थारानो नोंथाङा गोबां मख'लांबाय बर'फ्रा मावनाय आबादनि सोमोन्दै जों बोथोर लाना बोथोर गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावो आरो जों जों मावनाय आबादनि गोबां रांखान्थियारि मददबो मोननो हायो, नोंथाङा मख'लांबाय गोबाङैनो, बेबायदिनो बर'फोरनिया लोगोसेनो गासैनिबो आबाद मावनायावहाय जों आथिखाल बिगियानारि आदबजों एबा जोङो बांसिन इन अर्गेनिक मावनाय नुनो मोनो, जेरैहाय आबादावहाय जों थाब मोननो एबा मोजां फिथाइ मोननो थाखाय जों हा रासायनारि हासार मुलै आरो एम्फौ फोथैग्रा मुलि बेफोरखौहाय बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो। नाथाय बेफोरो जोंनि देहानि थाखाय बांसिनानो मोजां नङा। बेबायदिनो जोङो आबादखौहाय बांसिनै जिबारि आदबजों जिबारि हासार जिबारि एम्फौ फोथैग्रा मुलि बेफोरखौ होनानै मावोब्ला जाय जोंनि देहानि थाखाय मोजां जानाय नङा आरो जों जोलैनि थाखाय आबादखौ मोजाङै थिनानै दोननायाव हेफाजाब जालांगोन मानोना आथिखाल बांसिन आबाद मावनायाव हाइब्रेद हाइब्रिद जोलैफोरखौहायसो बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो जायनि जाहोनाव जोंनि गेजेराव थानाय गोदोनि गोजाम जोलैफोरा गैया जालांनो हमदों जायनि जाहोनाव जों बां सिन आबादनि जोलैखौहाय जों बाजारफोरनिफ्रायसो बायनानै लाबोनानै गायफैनाय जायो बे समाव नोंथां आबाद मावनायनि सोमोन्दै रायलायना थानो गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला जोंनि रायलायनायखौ बे समावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय।